ओ हेलौ
खोनाबायना?
औ खानाबाय खोनाबाय।
औ औ
बिदिब्ला डाइरेक्ट टफिकआव फैनोसै ना?
औ औ
जोंना टपिकआ बिफां लाइफां गायनायनि गोनांथि दा आङो माने फंनैसो माने बुंनानै नोंथांनाव ओ सोंगोन आरो। जोंनि गेजेराव दा बिफां लाइफां दान फायनाय आरो बिदिनो गोबां जायगाफ्राव माने सुबुं अनजिमा बारायनायनि जाहोनाव गोबां बिफां लाइफांफोरखौ हाग्रा बंग्राफोरखौ माने फोजोबस्रांगासिनो दङ आरो जायनि जाहोनाव जोंनि गेजेराव आ माने गोबां मिथिंगायारि जाहोनफोर सोमजियो। ओ बारहावा ओ गुबुंले जायो बे बिफां लाइफां गैयिनि थाखाय आरो बिदिनो मानसिफ्रा औ कारखाना खुलिनाय मानाय बेफोर खौ खालामनो थाखाय आथिखालनि गोनोखो बायदिसिना ओ मा-माहोनो गायसननो थाखाय बिफां लाइफांफोरखौ दानफायो। दा आं नोंथां निफ्राय मिथिनो लुुबैगोन दा बेफोर गासैखौबो नोजोर होनानै बे बिफां लाइफां माबोरैहाय बिफां लाइफां फोरखौ बासायनो हायो हायो आरो माबोरै राहा लायोब्ला जों जोंनि आबहावाफोरखौ मोजां खालामफिननो हागोन बिफां लाइफां गायनायनि ओ जोंहा माबायदि गोनांथि दं। जोंनि ओ बि थिंगायाव दा बेफोरखौ नोंथाङा फंनैसो फोरमायना होदो।
नंगौ जोंना माने नों होननाय बायदि? मानसिनि सुबुं अनजिमा बांनायनि थाखोयहाय थानो थाखै बा माबा मोनसे कारखाना बानायनो थाखै बिगियानारि माबा मोनसे ओ प्रजेक्ट थाखायहाय जोंनि गोबां माने बिफां लाइफांखौ दानफाय जोबनाय जा जाबाय आरो ओमफ्राय जायनि जाहोनाव जायफ्रा
उम
थि-थिनानै दोनजानाय हाग्रामाफोर दंमोन ना जिब जुनारफोर दंमोन बिराद माने बिसोरनि जायगाखौबो सिखना लानाय बिदि जाजोबबाय आरो ओमफ्राय बिफां लाइफां दाननायनि गेजेरजोंथ फार्स्ट माने सेथि जोङो खर'आव साननाय फैब्ला गरम ना मोनसे जायगायावहाय बिफां फांसे थायोबा बे बि बिफां फांसेयानो बिराद जोंहाय बिराद माने साया होयो ना ओमफ्राय दा गोबां बिबाङावहाय दानब्रुंगासिनो दं आरो बिरादनो जोङो इन्डासट्रिसफ्रा कम्पानिफोरा दान गासिनो दङ दा बेनि जाहोनाथ जों नुगासिनो दंखायो जोंना गरम बारायनाय ना बोथोरा बोथोरनि माने थिग गैयै उल्था सिदा बोथोर फैनाय बेफोरनो जागासिनो दं आरो ओमफ्राय जे जोंह
उम
दा बेफोरखौहाय होबथानो होनोब्ला जोंनि गभारनमेन्टाथ जों उन्दै समनिफ्रायनो लाबोगासिनो उन्दै समनिफ्रायनो जों स्कुल फरायजेन्नायनिफायनो खोनायो माने बिफां लाइफांखौ बासाय बिफां लाइफां दा दानफाय होननानै ओमफ्राय नुयो दासिमबो बे खमाया खै बारानिफ्राय बारासो जागासिनो दङ बेखौ नुनो मोनो आरो ओमफ्राय दा जोङो नुहुरोबा उननि समाव नुहुरोबा बिराद गिदिर समस्यायाव दंसै आरो जों बे बुहुमानो रानस्रां लांगोन जोब बे समाव दंसै दा बेखायनो बेखौ होबथानोब्ला बे सरखारनि हेफाजाबजों लोगोसे जोंबो गाव गावनो ओंखारबोनांगोन आरो गाव गावनो माने दायथ दङ साननानैहाय माने जोंबो बिफांफोरख बेखौहाय दानफायला बायनो नाङा ओमफ्राय जोंनि जे थिननानै दोनजानाय रिजार्भ हाग्रामा फोर बेफोरखौहाय जोङो बासायनोहाय जानांगौ आरो गाव गावनो बिफां गायनो बिफांखौ जोथोन लानो
उम
एक्सन लानांगौ ओमफ्राय आरो गभारनमेन्टआथ लाखानांगौआनोखा सानै हयै माने एकदमबारे जोंनि मानसि थानायनि जायगाखौ ना मानसि थानायनि जायगाखौहाय माने बिराद लिमिटेद माने थिखो नांगौ जाखो गोथि गोथि खालामनांसिगोन आरो आं बेखौनो सानो।
दा जोंहा नोंथाङा बुंनाय बायदि उम बिफां लाइफांखौ जोङो रैखाथि होनांगोन जों रैखाथि होनांगोन गोबां जायगाफोर दङ गभारमेन्टजों बेंजानानै दोनजानाय माखासे रिजार्भ फरेस्टफोर दं। थेवब्लाबो ओ जोंहा माने गोबांथार जायगाफोराव गोबां माने बिफां लाइफांनि गोनांथि नांबावौ आरो माने बिफां लाइ फुरखौ दानफायबाय हानाय जायो गोबां जायगाफोराव दा जायनि जाहोनाव माने बारहावाफोरा माने गाज्रि जायो बोथोरफोराबो गाज्रि जायो। नांगौ समाव नांगौ समाव बिदिनो खेथि-खेथिफोर मावनायफ्राव आबादफोर मावनायाव जेराव दानि समाव माने गोबां हेंथाफोर नुसैयो आरो बोथोरफोरा मिलायैनि थाखाय आ दा गोबां आबादथिफोरानो सम लानां नै माने उम खेथिफोरा ल'स जानाय बेफोरबायदिखौ नुसै आरो दा बेफोरबो मोनसे मोनसे जें नानो जोंनि बिफां लाइफां दानफायनायनि बेनिफ्राय बांद्राय बिफां लाइफां दानफायोब्ला जोंनि मा होनो दैनि लेभेला गाहायाव थाङो आरो बांद्राय माने रानस हाव रानस्राव जायो माने जायगाफ्रा बांद्राय दंफां लाइफां बेनिफ्राय जोंहा जुदि आ फैबाय थानाय समाव इयुन समफोराव जुदि बिफां लाइफांफोरखौ बांसिननिख्रुइ बांसिन बांसिननिख्रुइ बांसिन फोजोबस्राङोब्ला खमायलाङोब्ला जोंनि मा जागोन अ खुसिजेन लेभेलफ्राबो खमायलेख खमायलांगोन आरो जेराव जों मानसिफ्राबो गोबां नांगौ बदि अक्सिजेन मोनैयाव माने गोबां बेमारफोरजों जुजिनानै जुजिनो गोनां जागोन आरो इयुनाव जुदि जों बेफोरखौ मोजाङै इनिसियेटिभ लानानै दानि फ्रायनो आ मोजाङै माने फोसाबलाङाब्ला। दा आ फारसेथिं जोंहा सुबुं अनजिमायाबो माने आ बारानिफ्राइ बारा बारानिख्रुइ बारा बांबोबाय थायो। जेराव मानसिनो ओ माने थानो थाखाय जायगा नांगौ जायो। बेयावहाय मा खालामो सुबुं मानसिफ्रा गावसोरनि थाग्रा जायगा नागिरनानै मा खालामो बिसोर हाग्रा बंग्रा फोजोबस्राङो दा बेयावबो माने जोंनि बिफां लाइफांफोरा गोबां सिलिंखार जानांदों आरो फारसेथिं माखासे माने गोनोखोआरि डेभ्लपमेन्ट जानायनि जाहोनाव गोबां जायगाफोरखौ सिलिंखार खालामनानै बिसोरो गावसोर आ गोनांथिखौ सुफुंनो थाखाय गोबां गुबुन गुबुन कारखानाफोर कम्पानिफोर खुलियो दा बैफोराव जोंहा बिफां लाइफांफोरा माने गोबां सिलिंखार जानांदों आरो
औ
नोंथाङा माने बे बिफां लाइफां गायनायनि गोनांथिफोरखौ आ माबाफोर जोंनि गेजेराव माबोरै बिफां लाइफांफोरा हेफाजाब खालामो बिफां लाइफां गायनायनि माबायदि गोनांथि दङ बिफां लाइफां गायनायनि जों माबाफोर राहा लाजागोन नामा बेफोरखौ नोजोर होनानै फंनैसो बुंनो हाबावगोन नामा?
औ उम नों होननाय बायदि माने बिफां लाइफां गायनायनि राहाफोर बेखौ नोजोर बोनानै आरो आंथ' ओं बेखौनो होनगोन सेथियावनो जोंहा जे गभारमेन्ट ना गभारमेन्टफोर बिराद गोख्रों स्टेप लानांगौ आरो गोख्रों आगानफोर लानांगौ ओमफ्राय माने जायगा जायगा थांनानै मेल मिथिंफोर खालामनांगौ आयेन बानायनांगौ आरो आयेन बानायनांगौल' गिदिर माने एकदम बारे गोख्रों आयेन बानायनांगौ होनब्लासो जोङो उननि फैगोन उननि जोंनि जेनेरेसन फोरखौहाय बासायनो हागोन आरो नङाबा जों दानो फोजोब जोबखाब्ला ना? दानो जोंनि रिसारसेस फोरखौ बा जोंनि मोननाय जों बे बुहुम बिखायाव मोननाय ओरैनो फ्रियैनो मोननाय बुस्थुफोरखौ ना जों बिदि माने गोसो बायदि बाहायोब्ला ओमफ्राय उननि थाखाय सानोब्ला होनब्लाथ' जोबस्रांखागोन आरो ओ बे जोंनि बुहुमा जोबस्रांनायाव फैगोन। ओंखायनो जों गाव गावबो गावबावगोस दायथ' गोनां साननानै बासायनांगौ आरो जों गभारमेन्ट फोराबो आयेन फोराय नांगौ बेखौनो आं सानो आरो ओमफ्राय बि दि खालामोबा लासै लासैनो जानो हागौ गोबां जौगानाय फै गोन। गोबां चेन्जेस सोलायनायफोर फैगोन होननानै आं साना
उम उम उम नोंथां बुंनाय बायदिनो ओ गभारमेन्टफोरा मोजां गोख्रों राहा लायोब्ला बेफोर जेंनाफोरा माने होबथा जागोन आरो। बेफोरखौ माने होबथानो हायो। दा फारसेथिं जोंहा मानसिफोराबो सुबुं माहारिफ्राबो माने बिफां लाइफां गायनायनि गोनांथिफोरखौ बुजिनो हानांगोन आरो। अब्लाना बिसोरो मा जागोन बिफां बिफां दानफायनायफोरखौ खमायगोन बिफां लाइफां दान फायोब्ला जे जोंहा बेसेबां खहा जायो बेफोरखौ माने बुजिनो हानांगोन आरो अब्लानो बिफां लाइफां दानफायफोरा दानफायनायफोरा सिलिंखार खालामनायफ्रा खमायो आरो बेफोरखौ उम माखासे ओ गोबां जायगाफ्राव इन जि अ फोर थायो गोबां आफादफोर थायो हाग्रा बिफानफोरखौ रैखा खालाम खालामग्रा संगदनफोर थायो दा बिसोरो माने राहाफोरखौ मोजाङै लानो हानाय जानांगोन आरो। गामि एरियाफोराव थानाय माखासे हाग्राफोरखौ सिलिंखार खालामग्रा मान सिफोरखौ माने होबथानानै मोजाङै राहाफोर लाहोनो हानाय जानांगोन। जुदि ओ फांसे दंफां दान फायोब्ला फांनै फांथाम दं दंफां गायनाय बेफोरबायदि ओ आयेनफोरखौ लाबोनो हानांगोन आरो अब्लाना जोंनियाव दंफां लाइफां ओ गायनाय ओ मा होनो सिलिंखार जानायफोरा एसेब्लाबो खमायलांगोन। दा ओ बेफोर खोथाफोर खौ गामियाव थाग्रा मानसिफ्राबो बुजिनांगोन जाखिनि रायजो राजाफोर गोबां मानसिफोर दङ जोंनि गेजेराव बेफोर बिफां लाइफांनि गोनांथिखौ माने मिन थिया बा बे बिफां लाइफांखौ गोनांथि गैयि बायदि सानो। दा बेफोर खोथाफोरखौ जोङो बिसोरनो बुजायनानै फोरोंनानै खोन्थानो हानाय जानांगोन आरो। अब्लानो जोंनि बिफां लाइफां गाय माने बिफां लाइफां खमायनाय नानो दानफायनायफोरा सिलिंखार खालामनाय खम जागोन दा जों गोबां बाथ बाथ्रा सावरायबाय गोजोननाय मोनदों नोंथांजों सावरायनानै जोंहा टाइमआबो जाबाय ना बेखिनियावनो दोनथनोसै दे।